औ नोंथां
औ खोनाहादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ औ दा नोंथाङा मा खालामनानै दङ
आं ओरैनो फ्रियाव दंथयो दा नोंथां
औ औ अब्ला आङो नोंथांखौ मोनसे आयदा सावरायनो थाखाय फन खालामदों ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिमु
औ
नि सिङाव थानाय माखासे बाहागो
औ
बेखौ लादिनि नङा होमबा नोंथां दा बेफोर बाहागोफ्रा हारिमु होनोब्लाथ' जोंहा गोबां दं नालाय बिदिनो जों दामनाय देनायनि बा मेथाइ बेखौ खौ लानानै सावरायनि नङा होमबा
औ नोंथां
बर'फोरनि दामनाय देनाय आरो मेथाइ बेयो मा रोखोमनि जायो बेखौ लानानै जों सावरायगोन दा आं नोंथांनावनो सों थिखौ खालामग्रोनोसै दा नोंथाङा फिननायखौ होनो नाजादों आरो गेजेर गेजेर नोंथाङाबो सोंथि खालामनो हागोन आंनो आं बेखौ अपेन हगारनानै दोनखाबाय
औ जागोन नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा बर'फोरनि मेथाइ नङाबा सल' आरो बेनि सायाव जों मेथाइजों लोगोसे ओ साइड इन माबानांगौ जायो जेरै दामग्रा आगजु बेफोरबायदिनि सायाव बेखेवनानै फोरमायनो हागोन
हागोन नोंथां औ
दा मेथाइ होनोबाथ' खुगा मेथाइ गोदोनिफ्रायनो ओ खोनाबोदों नै नोंथां माने दा बर'नाबो बर' बर'फोरनाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ दामनाय देनाय मेथाइफोरजों माने ओ मुंदांखा जाबोदों आरोना दा औ दा ओ मेथाइ होनोब्ला ओ जोंनि बर'नि गोदोनि ओ खनगिरिखौ रायखांनांगौ जायो माने गोदोनि मुंदांखा खनगिरि बिथांमोननि मुंफोरखौ मुख'आबानो जोङो जोंनि ओ हारिमुफा् माने ओ माने हारिमु जानो हाया होननानै बुंनो हायो आरो दा बिथांमोननि गोदोनि मुंदांखा खनगिरि ओ सुलेखा सुलिखा बसुमतारि बिथाङाबो नामजाब नामजा नामजादा आरो बिग्राय बिगाय ब्रह्म आरो गोदोनि मिेनुखा बिसोरनो बिसोरनि राव गारांफ्रानो मिलौदो गारांफोरजोंनो जोङो खोनाबोनो मोनदों आरो गोदोनि आरो ओ गानफोरखौ गानफोरखौ खोमसि लामानि गानफोरखौ माखासे गोसोआव गैला नोंथां आरो जोंनि खोमसि लामायानो फार्स्ट बर'नि ओ फिसार फिल्म होननानै माने मोनथिजायो आरो दा हारिमु गान खननाय बुङोब्ला आरो गान खननायजों लोगोसे जोंनि हारिनि ब सिनायथिखौ
रैखाथि खालामनो थाखाय हारिमु गैयाबानो जाया नालाय गाननाय गान खननायजों लोगोसे गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय रंजानाय बाजानाय बेफोरखौ नांगौ जायो जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय
नोंगौ
औ दा जोंनि हारिमुखौ सिगाङाव सिनायथिनो थाखाय दा मानिे गाननाय जोमनाय जम गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जोंना दख'ना थाबाय दख'नायानो जोंनि थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरनि सिनायथिखौ लाखियो आरो दा आर'नाइ आर'नायइाबो जोंनि थाखाय जोंनि मोनसे नेेरसन जों आर'नाइजों गुबुन गुबुन आलासिफोरखौ सिनायथि होयो जोङो आर'नायइानो जोंनि बर'फोरनि हारिमुनि माने नेरसोनथि होननानै बुंनो हायो दा आर'नायइाबो बर'नि गेजेराव जि आइटेक मोननाय मोनसे मोनसे माबा मानिे मोनसे जोंनि हारिमुनि नेरसोन आरो बियो दा हारिमु होननानै बुङोब्ला बेफोरनोसै आरो
दामनाय देनायाथ' थाखाबाय ओरै सेरजा सिफुं खाम बेफोरनो जाहैबाय
बेफोरखौ नङाबा बुंजाया दा
नानै थ नों
सोरजिनायाथ' जेनेबा सोरजिनाय बुङोब्ला बेफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो बैसागु जोंनि बैसागु मोसानाय बेफोरजोंनो दामनाय देनायखौ सोरजिबोदों आरोना सोरजिबोनाया गोदोनि आबै आबौ होननानै फोरोंबोदों जोंनि हारिमुखौ लाखिनांगौ होननानै दा बेफोरखौ लाखिबोनानै दानि इयुन जोलैफ्राबो जों दासिमबो लाखिबोगासिनो दङ दा बेजोंनो हारिया जोंना बर' हारिया सिनायथि मोनदों दाख्लै गुवाहाटियावबो ओ बिदिनो एक लाख बर'नि हारिमुनि दामनाय बागुरुम्बा मोसानानै देखायनो हादों आरोना बेफोरनो औ आरो
दा जोंनि जायगायाव जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि रामफलबिल हारिमु आफादा दाब नामजादा आरोना बिनि गेजेराव
औ
दा बारलाम
ओ नोंथां ओ रामपलबिला बबे डिस्ट्रिकनि सिङाव गोग्लैयो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
रा औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन रामफल बिलाआ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्नि सिङाव थानाय ओ सेरफांगुरि थानानि सिङाव थायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्नि सिङाव थानाय ओमफ्राय सेरफांगुरि थानानि सिङाव थायो आरो बेयो। बे रामफल बिला ओरैनो बेयो क'क्राझारनिफ्राय फैयोब्ला ओरै बनाइगाव लामाजों बियो फर्टि किल'मिटारसो जागोन नोंथां। ब्रैजि किल'मिटार जागोन उम नोंथांमोन
आदसा नोंथां ओ आङो मोनसे सोंथि खालामबावनो नोंथां ओ नोंथाङा दे ओ मेथाइ नङा होमबा मेथाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांबाय दा बर'फोराव ज बर'फोरनि गेजेराव जों माबायदि मेथाइ खौ मोननो हायो मा मा रोखोमनि मेथाइखौ मोननो हायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
ओ बियो हायो नोंथां ओ जोंनावबो ओ खुगा मेथाइ दङ' नोंथां ओ ओ खुगा मेथाइ ओ बायदि बायदि रोखोमनि मेथाइ दङ'। ओ गोदान मेथाइ गोदान मेथाइ आं
जेनबा
बा खुगा मेथाइ बे जेनेबा माखासे एसे एसे गोसोआव दङ' होमबाबो हाजोबा आरो नोंथां बेखौ
औ
बेखौ आङो आं बेखौ हाजोबनाय नङा नोंथां बेखौ
नंगौ ओ आं मोननैसो खोन्थानाय नङा होमबा? दा बर' फोरनियावबो माखासे गुबुन हारिफोरनि बायदिनो जों मेथाइखौ नुनो मोनो। जेरै नों फोरमायबाय माखासे खुगा मेथाइ खुगा मेथाइआ गोदो खुगा खुगा गावजों गाव माने लिरनाय गैयि बा लिरगिरिनि मुं मोननो थाङि जायफोर सल'खौ जोङो बिनि खुगा बिनि खुगा जुगनि उनाव जुग बारास्लायबोनाय बेफोर खुगा मेथाइ बुंबाय। बे मेथाइआवनो जोङो माखासे जोहोलावारि मेथाइबो मोननो हायो दा बेनि अनगायैबो आङो जाय सोंथिखौ खालामदोंमोन नोंथांनाव बे सोंथिनि फिननायखौ आंनो होनोसै नङा होमबा? दा बर'फोरनि गेजेरावबो माने गोबां रोखोमनि मेथाइ मोननो हायो जेरै गोसो थोनायनि मेथाइ नङा होमबा ओ दुखु दुखु दाहानि मेथाइ आरो गोजोननायनि मेथाइ, धोरोम सिबिनायनि मेथाइ
उम।
बेजों लोगोसे जों मोननो हाबावो ओ माखासे ओ थुलुंगा होनाय मेथाइ दा जों बेफोरबायदि मेथाइखौ माने समजों लोगोसे जेराव गोनां बेबायदि जायगाफोराव दामनानै थुलुंगाखांनायखौ लायो आरो गोजोननायखौ लानो हायो नङा होमबा?
औ।
मेथाइ बुङोब्ला जोङो गाहायै खन्थाइआनो मेथाइ गोबां माखासे बिजिरगि गिरि आरो लिरगिरिफोरा बेखौ बुंथिलांनो खन्थाइआनो मे मेथाइबो जानो हायो आरो मेथाइआानो खन्थाइ बायदि रोखोमनि जानो हायो आरो। दा जोङो नोंथाङा दहाय एसे आवगायाव बुंलांनाय बायदिनो जोंनिनो माखासे ओ गुन गोनां मे थाइनि बिथां रोजाबगिरिमोनहा जोंनि गेजेराव रोजाबनानै होबाय। आरो जों बेजोंनो गोजोननायखौ लानो हायो बेनि अनगायै नों जा बिथांमोननि मुंखौ मख'दों आरो बिनि सिगाङाव जों माखासे लिरगिरि माखासे खनगिरिफोरखौ मोननो हायो जेरै बिथाङाबो गसाइगावनिनो नङा होमबा गसाइगावनि निलेशवर ब्रह्म। बिथांमोना एकदम गोजाम बिथांमोनहा जों खोनानो मोनो बिथाङा वेस्ट बेंगलाव थांनानै भकेलनि कचिं आरो रेकर्डंडिंनि माखासे खामानिखौ सोलोंनानै जोंनि बर' फोरनि गेजेराव लानानै फैदों नङा होमबा दा जों बेफोरखौ मि
औ।
दा बेनि उनाव जों मोनबावो जेरै आलायारन फिल्मफोराव जेनेबा खननाय बिथांमोना जोबोद माने बिसोरो ओ मिलौदो
औ नोंथां अब्ला नै समाबो समाबो जानानै फैबाय नोंथां। अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नंगौ।
औ।
दे बिदिब्ला जों उनाव सावरायबावगोन नङा होमबा?
गोजोननाय थाबाय।
दे।